खोनादों आं नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनदों ना
औ नोंथांनि होननायखौ आं बारा मोजाङैहाय खोनायाखै नोंथां
दा खोनादोंना?
औ नोंथां एसे एसे खोना औ खोनादों दे नोंथां
ओ नोंथां आं नोंनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नों थांखौ कल खालामदोंमोन दा नोंथांनाव सम दंना? अ आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा हुदा बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो जोंनि बर'फोरनि जानाय जा जानाय जेरै ओंख्रिफोरखौनो बुंनि आं नोंथां ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बर'नि ओंख्रिखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागो
औ औ
औ अनलाजों दाउ, बिदिनो सबायजों दाउ, एबा साम'जों अ साम'जों समा सबाय आरो ओ नारजि ओंख्रै आरो नाफाम बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि दं आरो जोंनि बर'नि ओंख्रि होनबा बिदिनो जोंहा गिबियावनो आङो अनला ओंख्रिनि बागै एसे बुंनोसै नोंथां ओ अनला ओंख्रि होनबा औ अनला ओंख्रि गैयाबाथ' जोंनि बर' हाबा बर'नि हाबायानो जाथावा बायदि नङा होमबा नोंथां
बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो जा हाबानि जा हा था हाथासुनि होनना बुङो बेयाव जोङो बे अनला ओंख्रिखौ ओ जे खैनाया बिदिनो ओ गावनो ओ देनानै अन गुन्दै देनानै एबा बा संनानै बिदिनो रायजोनो एबा गामिनि मानसिफोरनो आरो गावनि हौवा गोदान औ बेखौ हाथायाव ओ जा खुरनानै होयो बेखौ बे अनला ओंख्रिखौ बेयावनो बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
औ बिदिनो अनला ओंख्रिखौ माबायदिाहाय सङो होनब्ला आङो एसे फोरमायनि आरो नोंथांनो गिबियावनो जोङो औ बिदिनो अन गुन्दै नांगौ जायो आरो बेखौ जों उन उन्दै बानायनोबा जों गिबियावनो माइरं माइरं सोमना दोननांगौ जायो जाहाथे एसे गुरै जाहाबनानै बेखौ देनो गुन्दै थाबनो गेब्लेनायनि थाखाय एसे सोमना दोननांगौ आरो बिदिनो सोमना दोनखांनायनि उनाव बे खौ औ बोखाङो बोखांनानै एसे सो साफायै सुस्राना लानानै बिदिनो एसे फेनस्रा ना दोनो आरो जाहाथे बिनि दैया एसे फसरो फसरखांनायनि उनाव औ बिदिनो जोङो बिनि उनाव बेखौ ओ बिदि दिंखि एबा उलाराव देनाय जायोमोन आरो गोदो दाथ' मिसिं ओंखारबाय नालाय जाय खौ ग्रेन्डार होनना मिथियो बेयावबो देनो हायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो अदाबावबो संनो हायो आरो।
औ नोंथां।
दाबावनो बिदिनो संनानै जायोमोन बनफोरजों फ्राय दा आरो गेस उनुबो गेस उनुबो मोनबाय नालाय एबा ओंखारबाय बिनि थाखायनो गेसफोराव संना जायो आरो बां सिन मानसियानो नाथाय जोङो बिदिनो अदाब एब ओ अदाबावबा बनजों संना जाब्ला थावसिनो आरो। ओ गेसाव संबाखाय एसे बाराहाय थावसिना होनो आरो मानसिफोरा। बेनिखायनो जोङो औ। अ-अदाबाव संनाय जायो आरो बिनि उनाव बेखौ जास खाराय गंसे लानानै जोङो दै होयोसो दै गावनि जखा मथे दै होबाय दै होनानै बेखौ मोजाङैहाय गोदौ होनानै। बिदिनो जा अन देनायमोन बेखौ जोङो फ्रि फ्रि सारना होनांगौ आरो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोदजाङै गोदौहोनानै बिदिनो बायदिसिना मस्ला-मस्लि होबाय। जायनि जा गोसो आरो बिदि होनानै बेयाव जोङो दाउ बेदर अनु होदलानोबो हायो आरो बिदिनो दाउखौ जोङो साफा सुफा खालामनानै बिदिनो गोदानानै एवफ्रामना लानानै। ओ जेब्ला मेगङा गोदौगोन अब्ला जों गारना होनो हायो आरो बेयाव। बिनि उनाव जोङो उनावहाय खांनो सम जाब्ला जोङो बिदिनो गंगार दोन्दिया जेखौ खासिदारा होनना मिथियो बे खौ होयो आरो। होनायनि उनाव बिनि उनाव जों बेखौ संना जाजायो आरो। ओ नों जेनेबा नों थाङा सबाइ ओंख्रिखोहाय माबायसा सङो नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ।
औ नोंथां।
ओ सबायखौ जोंहा। गुबुन गुबुन ओ बेदरफोरजों जानाय जायो जेरै- दाउ बेदर। अमा बेदर आरो साम'। बेफोरजों जानाय जायो सबायजों साम'जोंआ जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। आरो सबाइजों दाउजोंआबो जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। दा जोङो अमा गोरानफोरजोंबो जोङो स सबायखौ जानाय नुनो मोनो दा सबायजों साम'जों माबोरै सङो नोंथांनो आं आं एसे फोरमायनि।
औ नोंथां फोरमायनो हा
ओ सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो सबायाइखौ। मोजाङै जोङो एसे एवफ्रामनानै लानांगौ नोंथां ओ गोरानैहाय एव खांनायनि उनाव जोङो बथलफोरजों खायफाया नाफ्रुयो आरो खायफाया ओ उवालफोरावबो देनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ सबायखौहाय उनखांनायनि उनाव बा नाफ्रुखांनायनि उनावहाय जोङो। ओ थौ बा सारायफोराव जोङो अराव मोजाङै। रुनानै लानांगौ रुइजासिम रुनाय समाव खाय ओ जोङो खारदै होननाय जायो ओ बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा खारदै। ओ खारदै नङाब्लानो जोंनि सबाय साम' ओंख्रिया आबुं जाया होननानै जों बुंनो हायो। जेरै- जों खारदैखौ ओ अनलाजोंबो जानो हायो। बा अनला ओंख्रि संनायावबो जों खारदै होयो जेरै- नारजिफोर संनायावबो जों खारदैखौ होयो बे खारदैखौ माबोरै मोनो होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओ थालिर बिफांनिफ्रायबो जों मोननो हायो बेफोरखौ थालिर बिफांखौ जोङो ओ फिसा फिसा फिसा खिन्थियाव बिजितनानै जोंङो सानदुङाव फोराननाय जायो नोंथां। बिनि उनाव जों सावनानै बेनि हाथ'फ्लाखौ जोङो दैजों सारस्रि सारस्रि खालामना फिथर खालामनानै जों खारदै बानायनाय जायो। बेनि अनगायै-अनगायैबो जोङो खारदैखौहाय जेरै बेसर जिगाब, सबाय जिगाब, सिबिं जिगाब बैसोरखौ सावनानै जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो खारदैनि थावनायानो जाबाय गोबाब गोदोनि दिनावहाय जोंहा ओ बर'फ्रा थावखौ बांद्राय बाहायबाङामोन खारदैखौनो जोङो थाव हिसाबै बाहायनाय जों बांसिनै नुनाय जायोमोन नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सबायजों साम'जों संनो थाखाय जों खारदैनि गोनांथि जायो बेबायदिनो जोंहा खारदैखौ होनानै सबायखौ रुनाय जायो नोंथां। आरो जोंहा ओरै साम'खौहाय खायफाया ओ टाउन सहराव थाग्रा सुबुङा बायनानै जायो आरो जों गामियारि सुबुंफ्राथ' बांसिन ओ दैमा दैसाफ्राव जोंहा खननानै लायो। साम'आ गोबां रोखोमनि दं जेरै साम' लादाय, साम' दाहोनाय, साम' गुरै, ओ साम' ख'हे बेफोरबायदि ओ जेरै जोङो साम'खौ लाबोनानै खननानै लाबोनानै जोंहा साननै बा खायफाया सानथाम गाहाम बाल्थिंफ्राव थौफ्राव सोमहाबनानै दोनो। बिनि जाहोनानो जाबाय साम'आ जाहाथे खिगारो बिनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोंहा ओ साम'खौ जेब्ला जागोन अब्ला जों दाखोन बोखारनानै बिनि खिथुखौ सिखाफोरजों जों दानस'नानै होनाय जायो। दानस'खांनानै ओ साम' दानखांनायनि उनावहाय जोङो संख्रि एबा नारेंफोरजों लेबु नारें लेबुफोर सेबना होनानै दसे सोमहाबनानै दोननाय जायो जाहाथे साम'नि माखासे मैलाफोर बा बिजानुफोर बा सालावफोर बानानै था नाया गायो बेनि उनावहाय जोंहा मोजांयै साम'खौ ओ उननाय जायो। आखाइफोरजों जों खादाफ्राव बा मनाफ्राव लानानै उनखांनायनि उनावहाय जोंहा जेरै- ओ रुनानै लानाय सबाय बेहाबो जुदि रुयोब्ला जोंहा दालि खाथाय बा सा गंजों जोङो सानानै होनाय जायो ओ मोजाङैनो ओ जों सागं एबा दालि खाथाखौ जोङो औवा एबा दंफांजों बानायनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा साम'खौबो मोजाङै जों एवनानै लायो ओ साम' एवनाय समाव जोङो गोनांथार माखासे ओ थाफादेर जेरै- बाजारफ्राव मोननाय जिरा मस्ला सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर थाव बेफोर खौ जों होनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। बिदिनो जुदि एवनाया मोजाङै जायोब्ला जोंहा जोंनि रुखानानै लानाय सबायखौ जोङो साम'आव होसननानै होनाय जायो। होसनखांनानै जों बेखौ गोबाव सम जों गोदौ होनाय जायो। गोदौहोखांनानै जोंहा ओ साखिनाय होनो। नोंथां संख्रि साखिनाय जेरै जोङो माबायदि गोथाव जादोंमोन जाय खै संख्रि नांदोंना नाङाखै ओ थाव गोना थावाखै जों बेखौ संख्रि साखिनाय जायो साखिखांनानै जुदि संख्रिया नाङाखैब्ला जों एसे हरबावनो हाबाय।
औ
जुदि नांबायब्ला जोङो दसे खोबहाबना दोनबावनानै जों बेखौ खांबाय बेबायदिनो जोङो माखासे गंगार दुन्दिया दुन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ जोङो जोहा मोनहां मोनहां आव जों हरनाय जायो। गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन ओ हाथाय बाजारनि जिरा मस्लाखौ बांद्राय बाहायनाय नुनो मोनामोन जेरै जों मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय दहाय आं होननाय बायदि सामब्राम गुफुर दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौनो जोङो जिरा मस्लानि जायगायाव बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि समावबो जोङो बाहायो बेबायदिनो जोङो सबायजों साम'खौ बेबायदिनो जोङो संनो हायो। बे जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि दा आं नोंथांनियाव जोंनि नाफाम जानायनि हुदा दङ ना बर'फ्रा जायखौ बर'आव होनोब्ला जोंहा ना फाम होननानैबो मिथिनाय जायो बे जाबाय जोंनि दोरोङारि आरो बेखौ जोंहा जि आइ टेक बो मोननो हाबाय दा नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामनि सोमोन्दै आं एसेबांखि मिथिया थेवबो नाफामखौहाय थास' बिदिनो थास'नि बा ना गुद्रा बेजों बानायो होनना मिथिना मोनदों आरो माबायस होननाय आंबो मोजाङैहाय मिन्थिया आरो नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायना होजागोन नोंथां
ओ हागोन नोंथां औ हो नाफाम बानायनो जोंहा गिबियावनो जोंहा ना नांगोल नाखौ जोङो दैमा बिलोफ्राव लायनानै जों फोराननाय जायो जों बांसिन ना फिसाजों बानायनाय जायो ना नामखौहाय जेरै ना फिथिख्रि मावा बोथिया नास्राय बेफोरजों जों बानायनाय जायो जेरै जोङो फोरानना लाग्रानै जोंनि जेरै जोङो थास' बिसं एबा थास' बिफां बेखौ जोङो लायनानै बिनि सानि माखासे बिगुरफोरखौ जोङो बिजिरनानै आराम जोङो थुख्रा थुख्रा हास'नानै नाजों थास'जों जों लगायनानै देनाय जायो नोंथां खायफा खायफा खुमब्रा बोरायखौबो नाफामाव होनाय जायो। बेबायदिनो नाफामखौ देनानै उवाडफ्राव जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय। जेरै उवालजों माइ देनायावबो बाहायोमोन नोंथां ओ बेबायदिनो उवालाव देनानै जोङो हासुंफ्राव औवानि हासुं बाव जों सोनानै दोनो खायफाया बयेमाव सोनानै दोनो। बेबायदिनो एक मास देर माससो जों सोना दोननानै जों बेखौ जानाय जायो आरो आ बेखौ जोङो बाथोनबो जानो हायो। बिदैबो जानो हायो थास' बिसंफ्रावबो होद्लानानै जों जानो हायो। आ जुदि नाफाम सङोब्ला जोंना गोबां मोदोमो नाफामा। गामि दरफाम मानि मोदोमो होननानै गोदोनि आबै आबौफ्रा बुंबोयो आरो मोनामखायोबो। न'खरनि खाथि खालानि आ मानसिफ्राबोथ' मोनाहैखायो जुदि नाफाम सङोब्ला बेबादिनो जोङो नाफामखौहाय ओ बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै
औ नोंथां गोजोन्थों।
अ